हेलना मद
ओ नोंथाङा माफोर मावदं नामा
जेबो मावाखै फ्रियैनो दङ नोंथां
अ फ्रियैनो दंना अ नोंथां बिदिबा आं जों नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन ना एसे दान्दिसे सम
हागोन नोंथां हागोन
बिदिब्ला आङो मोनसे आयदाखौ लानानैसो नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन आरो आयदाया जाहैबाय जोङो मिथिगौ आसामाव गोबां माने जोङो दैबाना जाबाय थानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा
औ नोंथांन
जोङो खोनाबाय थायो आसामाव बोसोरफ्रामबो दै बानाया गोबां खहा खालामो लोगोसे जिब- जुनारजों न' बां बायनायजों लोगोसे गोबां सुबुंफ्राबो आसामाव थै ओ जौ ओ होनो गोनां जायो नङा होमबा जिबा थैना थैनो गोनां जायो
औ
दा आसामाव नोंथाङ मानि थाखाय बेबायदि इसेबां दैबाना जायो बिनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा माने मानि जाहोनाव दैबाना जायो
आसामाव दैबाना जानायनि जाहोना जाहैबाय जोंहा माने आसाम आसामाव गोबां माने गोबां बिबांनि अखा हायो आरो
औ
दा मनसुन बे मौसुमि बोथोर होनो जायखौ
औ औ
बोथोरा बोथोरा बे माने बैसागोनिफ्राय जागायनानै बे जुन जुलाइ बे दानाव जायो आरोखि। माने ओ लै बंग' लैथोनिफ्राय बेयो माने बारा ओ बारा माने जोमै अखा बेबायदि लानानै आसामसिम लाबोयो आरो जायनि जाहोनाव गोबां अखा हायो। गोबां अखा हानायनि जाहोनाव ओ फख्रि फख्रि ओ दैमा दैसायाव बिसिबां दै दंमोन बेनिख्रुइ बांसिन दै जानानै बोरिमा ओनसोलाव ओ बे अखाया लोमसाव होयो आरो जायनि थाखाय आसामाव दैबाना जायो। आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा बो फोरमायनो हागोन नामा दैबानानि बागै।
ओ हागोन नंगौ गुबै जाहोना जाहैबाय जोंनि नर्थ इस्ट एबा सा सानजा भारताव गोबां अखा हायो नङा होमबा मानोना जोंनि सा सानजा भारतआ गोबां हाजो हाला हाजो हालायाव गोबां बिफां लाइफांजों बुंफबनाय मोनसे ओनसोल बेयो जोंनि जायनि जाहोनाव जोंनि दैज्लां बोथोराव फैनाय लोगो लोगो जोंनि बे सा सानजा भारतआव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव गोबां दै बानाया जोंनि बेनिफ्राय जोंहा मोनसे मेजर बा गुबै जाहोना जाहैबाय जोंनि आसामाव मोनसे मुंदांखा बा मोनसे बेसेबांबा गिदिर ब्रम्हफुथ्रु होननाय मोनसे दै दङ नङा होमबा।
औ
ओ बे दैया जोंहा ओरै सा-साहा चाइना बेनिफ्राय अरुणाचलनिफ्राय जानानै बे आसामाव फैयो। दा बे ब्रम्हफुथ्र नि दैनि जाहोनावनो दै थानायनि जाहोननि थाखायनो जोंनि आसामाव गोबां लोमसावजोबो बा ब्रह्मपुत्र दैया लोमसावनानै ओ दै बाना खालामो जोङो बेखौ मिथिगौ।
औ नंगौ नोंथां
बेजों लोगोसेनो आसामाव गोबां दैमा दैसा ओ दङ। हमना ला सुबाय सिरि बुरै नङा होमबा बरगां धोनस्रि जियाबरलि पाग्लादिया बैफोर दैफोरनि थाखायनो जोंनि आसामाव गोबां दैबाना जायो होननानै आंबो मिथियो आरो।
औ नंगौ नोंथां
थांनाव आं सोंनो लुबैदों आसामाव दै बानाया जानायनि जाहोनाव माबायदि बियो खहा खालामो सुबुंनि नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां। आसामाव दैबाना जानायनि जाहोनाव गोबां रोखोमनि जेंना जायो। ओ बे ब्रह्मपुत त्र आरो माखासे दैमा दैसाजों ओ फैनाय दैबानाया ओ आबाद फोथार खौ लोमस्रावलाङो जायनि जाहोनाव आबाद फोथारा आबादारिफ्रा गोबां खहा जानांगौ जायो। आबाद फोथारखौ फबसिननानै गालाङो। जायनि जाहोनाव खुख्लुं फैनानै। हा लाबोफानानै बेनो लोमसावनानै आबाद फोथारखौ फबफिननानै होलाङो आरो बेनि थाखायनो गोबां आबादारिफ्रा खहाबो जानांगौ जायो बेजों लोगोसे बिदिनो दैबानानि थाखाय ओ हाफ्राबो खुरखायो जायनि जाहोन जाहोनाव गोबां सुबुंफोरनि न' बाङाबो खुरखा लांजायो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि बिफां लाइफांफोरखौबो खु खालामजायो। हाफ्रा खुरखा लांजायो। जायनि जाहोनाव नोगोर नोगोर मा दालां गासिबो बुखारलांजायो बेफोरबायदि गोबां रो रोखोमनि खहा खालामो आरो। बे आसामनि दैबानाया। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथाङाबो फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा? ओ खहा जानायनि सोमोन्दै।
औ औ नंगौ।
नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन दा ओ दैबाना जा खहा जानायनि। सोमोन्दै।
औ औ जों मिथिगौ आसामाव गोबां दैबाना जायो आरो दैबाना जानायनि जाहोनाव जोङो मोनफ्रोमबो बोसोराव जोङो बेनि खहानि बिबांखौ गोबां जोङो नुनो मोनबाय थायो आरो दैबाना जानायनि जाहोनाव गोबां आफां आसामाव थानाय लवार आसामाव थानाय गोबां सुबुंफोरा ओ दैबानाजों भुगैनो गोनां जायो जायनि जाहोनाव बिथांमोना ओ न' बां मोसौ मोसा जिब जुनार फिसिनाय बेफोरखौ गारनानै बा बे फोरखौ लानानै बिथांमोना राजा लामानि सेर सेर ओ रिलिफ केम्प ओ लाना थानानै लुनानै थानो गोनां जायो आरो बिथांमोननि जानाय लोंनायखौ लानानै बिथांमोनाबो बिबायदि थानायनि जाहोनाव मोजां जायगायाव थानो मोननि जाहोनाव थाम्फै अरजानाय बायदिसिना जेंनाजों मोगा मोगि गानो गोनां जायो आरो बेबायदिनो बेमार आजार जानानै बिथांमोना थैनोबो गोनां जायो जों बेखौ मिथिगौ। ओ दैबानाया हर खाब लोमसावनायनि जाहोनाव माब्लाबा जोङो हरावनो बियो जानानै गोबां अखा हानायनि हरावनो लोमसावफैयो आरो बेबायदि समाव मानसि ओ सुबुंफ्रा थाल मोनस्लाबैनि जाहोनाव गोबां ओ‌ हरखाबनो ओ थै दैजों लोमसावजानानै थैनोबो गोनां जानायखौबो जोङो नुनो मोननाय जायो बेबायदिनो गोबां दै बानाया जोंनि लामा जोंनि दालां जोंनि रेल लामा जोंनि ओ न' बां जोंनि अ फिस कसारि कल कलेज नङा होमबा अफिस बेबायदि गोबां ओ खौबो बियो सिफायनानै खहा खालामलांनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो बेबायदिनो दै बाननायनि जाहोनाव जोंहा गोबां ओ कलेजफ्रा ओ गोबां अफिसफ्रा बन्द' जानानै थानो गोनां जायो जायनि जाहोनाव जों अफिसियेल खामानिफोरखौ दोनथ'नो गोनां जायो आरो बिनि जा होनावनो जोंनि आसामाव गोबां जौगानायनि हाबाफारि। फ्राबो थालांनो गोनां जायो होननानै जों मिथिगौ आरो बेबायदिनो गोबां ओनसोलाव गोबां दैबाना जानाय जाहोनाव दै लामाया सोलायो माथावरि सिफायो नङा होमबा। हान्था मेला दालां बायसिना बायनायनि। जाहोनाव जोंनि रोगाथाइ। बा हान्था मेलाया बन्द' गोनां जा बन्द' अ जानो गोनां जायो जायनि जाहोनाव जोंनि रोगाथाइ गासिबो बियो थाबथानो गोनां जायो आरो बेबायदि दिनो बियो गोबां आसामनि जौगानायाव एब फेक खालामो एबा गोहोम खोख्लैयो मानोना बेबायदि खहाखौ सुफुं सुनायाव सुफुंफिननो गोनां जानायाव आसामाव गोबां खौथि खौथि रांनि खरसा जानो गोनां जानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो। जायनि जाहोनाव बेबायदि दैबानाजों लोमसावनाय खहाखौ सुफुंनायावनो जोंहा माखासे जौगानायनि खामानिफ्रा गोबां थालांनो गोनां जायो। मानोना बेबायदि दैबाना जायामोन ब्ला बेवहाय खरस सा जानाय गोबां रांफोरखौ जोङो गुबुन हाबाफारिफ्राव जोङो बाहायनो बाहायनो हागो हा हायोमोन। नाथाय दैबाना जाबाय थानायनि जाहोनाव बेफोर खरसाखौ जोङो बोसोरफ्रामबो बेबायदिनो बाहायबाय थानो गोनां जानायाव नङा होमबा?
औ नोंगौ नोंथां।
रिलिफ केम्पाव थानाय सुबुंफोरनो जोङो न' लुनानै होफिननाय बिसोरनो रेसन हैनाय दालि, संख्रि, बानलु, थाव हैनाय बिसोरनो गाननाय जोमनाय हैनायाव नङा होमबा जों बिसोरनो मेडिकेल रिलिफ हैनायाव जोंहा गोबां बा रांनि गोनांथि जायो बे जाहोनावनो जोंनि आसामाव गोबां जौगाथायारि खामानिफोरा उन जानानै थालाङो होननानै आं सानो आरो नोंथाङाबो बिदिनो सानो नामा?
औ नंगौ नोंथां नाथाय ओ दै बानायाबो ओ आसामनि ओ आसामाव माखासे बानजायनायबो लाबोयो आरो जेरै
औ।
बुलुं बुथुर दैमानिफ्राय ओ खुख्लुं गोनां फुलुंगोनां हाया ओ बुस-बुसावनानै गालांनायनि उनाव उननि समाव बियो हासार होलाङो आरो जायनि थाखाय गोबां बिबांनि माइआबो जायो। बेफोरबायदि माखासे हासार गोनां फुलुंगोनां हा। खौ होलांनानै बा माखासे समाव बानजायनायबो होलाङो आरो जेरै बेयाव उनाव जे दैबाना जोब्बाथाय माइ गायबाथाय बेयाव फुलुं गोनां हा हासार गोनां नालाय माइ आबादनि थाखाय मोजां बेनि थाखायनो ओह माइ आबादाबो जायो आरो जायनि थाखाय ओह गोबां बिबांनि जाहैयो आरो।
औ नंगौ नंगौ। नोंगौ। थारैनो ओ खायसे जोंहा बेयाव खायसे लाब खहा दङबाबो खायसे फारसेथिं लाबबो दङ नङा ओमबा
औ नंगौ ओ।
आरो बे बुमुफुथ्रु दैयानो जोंखौ जुग जुग संसार जानायाव गोबां सहायबो होबोदों गोबां रांखावरि आरजिनायावबो दैयानो जोंखौ ओ हेफाजाबबो होबोदों दा जेखियानो जा जोंहा बेखिनियावनो सावरायनायखौ फोजोबथ'नोसै नामा नोंथां?
औ दे बेखिनियावनो दिनैनि बे आयदानि सायाव सावरायनायखौ फोजोबथनोसै नोंथां।
औ दे दे गोजोननाय थाबाय।